खोनादोंना औ खोनादों
औ ओ नोंथांङा मा खालामगासिनो दं दा
अ आंबो ओरैनो दं दा नोंथां
औ औ
औ
अ
जों दा एसे सावरायनोसै नामा
औ औ सावरायनि
एसे नखरनि बागैनो
औ सावराय जायो।
औ। नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नखरनि बागै?
औ बुंनो हायो। जोंङो नखर बुङोब्ला जोंनि बिमा बि ओ फिसाज्ला फिसाज्लो बेबायदि साब्रै साबा बेफोरबायदि नखरखौ ओ फिसा नखर बुंङो आरो
औ औ नंगौ।
गेदेर नखर बुंङोब्ला जोंनि ओ बिबै औ ओ बिमा बिफा फिसाजो फिसौला बेबायदिनो बिबथै बिमादै फोर माखासे थानाय नखरखौ एसे गेदेर नखर होननानै बुंङो आरो।
औ नंगौ औ।
जोंङो नखर गंसेखौ सामलायलांनो थाखाय जोंङो माखासे ओ माखासे बेसादफोरनि जिब जुनारफोरनि बेफोरनिबो माखासे हेफाजाब नांगौ जायो आरो ओ जेरै जोंनो नखर गंसेखौ सामलायलांनो थाखाय जोंनो ओ आबाद मावनानैबो नखरखौ सामलायलांनो हायो। जिब जुनार फिसिनानै बो जेरै बोरमा फिसिनानै अमा फिसिनानै एम्फौ फिसिनानै मोसौ दाउ हांसो बेफोरबायदि फिसिनानै जोङो जोंनि न'खरखौ दाव होनो हायो आरो औ। बेबायदिनो जोंनि माखासे बर' न'खरफोर जेरै गोदोनि आरो दानि बेफोरखौ एसेस सोलायनाय नुनो मोनदों आरो गोदोनि न न'खर बुङोब्ला जोङो गोदोनि न'खराव जोङो नाराजों लुनाय थोरिजों लुनाय औवाजों लुनाय बेफोरबायदि न'खौ नुनो मोनो मोन आरो आरो दानि ओ दानि न'खर बुङोब्ला जोङो गोदोनि बायदि नुनो थांला दा जोङो न'खौ थिंजों नुनो मोनो ओ बाला सिमेन्ट अन्थाइ इथाफोरजों लुनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा औ न न'खरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ न'खराव जोङो न'खर गं जानोबा जोंनि सासे बिगोमानि गोनां था जायो आरो नोंगौना औ ओ जोंनिया न'खरा सासे बिगोमा गैयाब्ला न'खरा ओ न'खर बायदि जाया आरो।
औ।
सैबो बिगोमानि थिनायजोंसो जायो नालाय। गासैबो फैसा ताका रां रुफा मोनसे खामानि मावनाय बा अबावबा थांनाय बा अबावबा बेरायनाय। बा जानाय लोंनायनि बेलायावनो गासैबो बिगोमानि गोनांथि जायो आरो ओ बिगोमानि सो मोननाय जायो नालाय गासिबो ओ रां रुफा बायदिसिना बेसादफोरखौबो बिबा ओ माबा माबासो होयो नालाय ओ जोंनि
जा न'खरनि गाहाय।
औ औ न'खरनि गाहाय बेसो होयो नालाय जोंनो।
औ।
खरनि बेखौ नांगौ जायो आरो जोंनि थाखाय
औ औ नांगौ आ जोङो ओ दोनि नख'राव जोङो माखासे हिसानसालिफोर नुनो मोनोमोन ना बे हिसान दानानैबो जोङो न' नखौ सुंथानो हायोमोन। जे जोङो नखौ गंसेखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो ओं गावनि बा जा बिगोमा बेल' मावनायजोंबो जोङो न' फोर खौ जौगाहोनो हाया बेनि अनगायैबो जोङो ओ आइजो माहारियाबो माखासे बिथिङाव रांखान्थि बिथिङावबो हेफाजाब होनो गोनां जायो आरो। आरो माखासे खामानि फोराव
औ। औ। औ औ।
खौ नुनो मोनो आरो आं गोदोनि बिथिङाव बुंनो थाब्ला जोङो माखासे ओ आबाद मावनानै जोङो ओ न'खर खौ दैदेननायखौ नुनो मोनदोंमोन। आरो माखासे गोदो दिनाव जोङो न'खरफोरखौ माखासे गाज्रि बो। ओ दैदेनबोनाय नुनो मोनदोंमोन आरो। जेरै जोङो ओं ओ बैनि न'आव बै थांनानै ओं जौ जुवा गेलेनाय माखासे ओ माखासे रांखान्थि बिथिङाव गारलाय हालाय हाफाय खालामनाय ना बेदर जानाय सावरि जानाय बि बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि
औ औ
बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननो नुनो थांलिया आरो नोंथांमोननि
औ नंगौ हेल' खोनादोंना नोंथां? एसे ओम मा होनो लरिटनो हागोन ना नोंथाङा? नेटनि प्रब्लेम जादों एसे औ
नोंथां मोननि ओनसोलाव खोनादोंना नोंथां नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलाबो दासिम ओ दासिमहालागै गोदोनि बायदि जा थासारि ओ ओ जेनबा ओ जौ जुवा गेलेनाय माखासे जे बैनि न'आव बै थांनानै आलासि जाहैनाय सावरि थाहैनाय बेफोरबायदि ओ नेमखान्थि दंबावो नामा दास
औ दासिमहालागै गैया
औ औ औ सोलायबायना औ औ गोबाङानो सोलायनाय नुनो मोनदों जोङो न'
औ नंगौ
ओ न'खर गंसे जानो थाखाय जोङो माखासे ओ आ इजें आइलानि फोरनिबो गोनांथि जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
मा होनदों नोंथां
ओ जोङो न'खर गंसे जानो थाखाय नो जोङो न' खौ जेनेबा सामलायलांनो थाखाय जोङो माखासे से आइजें आइलाफोरनि ओ मुवा बेसादफोरनि गोनांथि जायो बेफोर न'खरखौ सामलायनो थाखाय नोंथाङा
औ औ औ नंगौ जोङो न'खरखौ सालायनो थाखाय खाय ओ जोङो बा मोन से आबाद मावनो थाखायनो जोंनो बायदि सिना सेखा रुवानि गोनां थि जायो आरो जोङो ओ ओंखाम ओंख्रि संनाय बेलायावनो जोङो बिदिनो साराय हान्थानि गोनांथि जायो आरो मायबा मोनसे संनो थाखाय जोङो ओ बेबायदि ओ आगजोबा बेसाद नङाबा जोङो संनानै जानो हाया आरो आरो जोङो बिदिनो बायदिसिना खामानि माव मावनायनि थाखायबो जों बेलायाव जोङो बायदिसिना ओ जोंनो फिसा फिसि फिसा बुस्थु नांगौ जायो आरो औ ओ आग्लानि ओ सिगांनि फोरावथ जोङो नुनो मोनबोबाय जे ओ इन्दि बिलाइनिफ्राय जोङो एम्फौ लाथा दिहोननानै ओ आगोलनिफ्रा नखर संसार जालांनायखौ नुनो मोनो बिजोंनो बिसोरो रां बोथोमो मोन। आरो बेखौनो फाननानै
औ औ औ नुदों ओ ऐक औ गोदोनि दिनाव जे नोंथाङा बुंनाय बायदि एम एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै थाव लुनानै जि दानायखौ गोबां नुनो मोनदों जायखौ जोङो इन्दिनि जि होननानैबो मिथि मिथिनाय जायो औ दासिमहालागै बेफोर हुदाया दासिमहालागै दोङो आरो जोंनि बर' समाजावबो बेफोरबायदि ओ उम जा जि जोम सि जोम ओ दिहुननाय जायो बेफोरखौ एसे ओ रांखान्थियाव एसे जौगानायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ औ नंगौ दाथ' जोङो बिसोरनि आगोलनि फ्रायनो दिउना गालांनाय इन्दि बे इन्दि सिखौनो जों दासिमहालागै गाननो मोनबोद दों आरो नंगौना औ जों बे सिखौनो दा औ बेखौनो जों दा औ फालि फास्राबो बानायनानै लान हायो बे अ जों दा दख'नाबो बानाय नानै गान जायो औ नंगौ
औ जोङो दा न'खर गंसेखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय गोदोनि सुबुंफोरा जेबो सोलोंथाइनि बाथ्राखौनो सान। फेराखैमोन नंगौ ना औ गोदोनि गोदोनि सुबुंफोरा जे गावनि फिसाखौ मा बायदियै जौगाहोनानै सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि जौगाहोनानै गावनि न'खरखौ माबायदियै दावगालांगोन बेफोरखौ जेबो सानाखै। द दानि सुबुंफोरा नाथाय बै गोदोनि बायदि नंलि आरो। दानि सुबुंफोरा सानो जे माखासे जे खस्थ'। खालामनानैब्लाबो मा माखासे हाजिरा खामला मावना नै ब्लाबो। जोंङो ओ गावनि गथ। गथ' गथायखौ गोरों गोरा खालामनानै मा। माखासे सोरखारि सा ख्रिफोर मावहोनानै जोङो न'खरखौ ओ। दावगाहोगोन बा जौगाहोगोन बेफोरबायदि बाथ्रा सानो आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला। औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन हारिफोरा गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों। ओ गोदोनि दिनाव। जोङो बर' हारिफोरा गुबुनजों नासयजानायमोन मुगैजानायमोन जे जोंनि न'खरा बिसोरनि गुबुन हारि फोरनि बागै। एखे नङामोन आरो समान नङामोन मा गाहाय। थाखोनिमोन आरो बेनिखाय। खायनो जोङो गुबुन हारिफोरजोंबो मु। गुय गोनां जायोमोन थिग बेबायदिनो ओ माखासे ओ जोङो जोङो ओ माखासे धोरोमनि। बिथिङावबो जोङो ओ दावगालांनायखौ नुनो मोनदों आरो। जोंनि गुबै धोरोमा जाबाय बाथौ। बाथौ धोरोम बेखौ लानानै जोङो ओ सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो आरो गोदोनि दिनाव जोङो बाथौ फुजिनो थाखाय माखासे ओ दाउ हांसो फा रौनि बोलि होनाय खौ नुनो मोनोमोन ओ बेफोरबो सोलायलांनो हमबाय आरो दा समजों लोगोसे
औ नंगौ बिसोरो औ बिसोरो जोंखौ फिसा न'खर होनना नै बा मुगैमोन आ रो बिसोरजोंबो फिसा न'खर होननानै ना सयोन बायदि बायदि ओं बिदि बेफोरदिनो जोंखौ ओ बिदिनो रोखोमै बाहाय लाङोमोन ना थाय दा एसे जोंना जोंनियाबो जौ बर' हारिया जौगाबाय नालाय
औ औ बेनिखायनो बिसोरबो दानिया ओ, समान नोजोरजों नाय खौ नुनो मोनो आरो औ ओ जोङो गोदो खोनानो मोनदों जे बर'आ बर' बर' सुबुङालायनो गुबुन हारियाव थांबा गुबुन हा रिनि न'खराव ब्ला लायनो दैनि गिलास खौ सुनानै गारबोनांगौ मोननो आरो मा माखासे जिरायग्रा मासिफोर होब्लाथाय बेवहाय बे फोरखौबो सुनानै गारबोनो गोनां जायोमोन होननानै
औ नंगौ औ थारैनो मिथिनो मोनदों।
औ औ मिथिदों बेबाय दिनो जोङो मोजां गासिबो न'खरसेनि सुबुंफोरा गासैबो अनज्लायनानै थायोब्ला बेयो बैनि बाथ्रा खामानि ब्ला, बेबो बैनि बा बाथ्रा मानिब्लासो गंसे न'खरखौ जौगानाय खौ नुनो मोनो आरो ओ बेबायदि अम गोबां न'खरखौनो नुनो मोनदों जे नांज्लाय खमज्लयनि गेजेरजों ओ दा न'खरखौ खुङोब्ला बेबायदि न'खरा मालाबाबो जौगानो हाया आरो सिलिंखार जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ ओ नोंथां ओ जोंनिया बिदिब्ला टाइमआ जाबाय जों दोनथ'सै
औ औ दे दोनथ जायो दे औ दे